हेल' हेल' नोंथां।
औ हेलौ खोनादों दे नोंथां।
अ।
औ।
ओ आं नोंथांजों
हेल'।
औ खोनादों नोंना
आ दा जोंङो नोंथां जों जेनोबा आबाद मावनाय बा जोंङो बेफार फालांगि खालामनानै जानाय बेनि सायावनो आंङो फंनैसो नोंथां सावरायनो सानदों।
औ सावरायजागोन नोंथां।
जेरै दा जोंङो बुंनो थांङोबा जोंङो जोंनि हारिनि बा बर'फोरनि बागैनो आं मेनलि सावरायगोन
औ औ औ।
दा जोंनि बर' आइजोफोरा दा गासिबोथ' जोंनिया साख्रि मावजोबा नंगौना नोंथां?
अ।
ओ गासैयानो जोंना हाउस वाइफ होनना बुंबाबो जोंङो अरजाया। फ्राइ जेनोबा हानद्रेदआव नाइन्टि पारसेन्ट नानो दा जोंनि मेन आंनि मेन बुंनांगौ बा आंनि रायलायनांगौ थांखिया नैबेसो नोंथां
औ। अ औ औ।
माने ओ ओ आं माबा दावगानायखौ आं नुनो मोना आरोना नोंथां।
दा नोंथांङा बेनि सायाव मा बुंनो सानो?
औ औ, नोंथांनि बाथ्राखौ बारा खोनायासै एसे लासै फैदों, बुंफिननो हागोन नामा नोंथांङा?
ओ नोंथां आं बेखौनो बुंदों जोंनि बर' आइजोफोरा
औ।
सावनानै फाननायनि अनगायैबो गुबुन गुबुन बि थिंङाव बा गुबुन गुबुन बेफार फालांगिफोराव बांसिनखौनो जेनोबा जोंङो नुनो मोना। बिनि जाहोना मा होननानै नोंथांङा सानो?
बेनि जाहोनाथ' जोंहा गोबां दोंङो जेनोब्ला जोंना बर' आइजोफोरा ओ मा होनो खामानि
उ
माव मावनानै दांनानै जेनोबा साहा दखान गला दखान बेफोरखौ बारा बांसिन नो होआ आरो ना बेनि सोलाय जोंना बर' आइजोफोरा मा होनो बै जौ जौफोरखौ बांस बानायनाय नुनो मोनो बेनि जाहोनानो जाबाय जेनेबा साहा दखान फोराव जोंनि बर' बर' आइजोआ बांसिआनो बारा प्रफिट जानायखौ साना आरोना बेनिख खायनो जौगआव बांसिन प्रफिट जानाय सा सानो बेफोरबायदि हुदानि थाखायनो जोंना बर' आइजोफोरा बे खामानिखौ बांसिन लायो आरोना आंनि साननायाव आरो बेजोंल' नङा गोबां बिदिनो गोबां बर' आइजो साननायाबो एखे गोजा बांसिन आं नुनो मोना आरोना जेनेबा गुबुन आइजोफोरा
बा नैबे जोंनिया बर' आइजोफोरनिया नैबेनो नोंथां बा जोंनिया बे सेरेब खावना फाननाया जेनेबा गोरलै बेयाव जेबो खस्थ खामानि नङा बा नोंनि न' न'आवनो नोंना खास्ट'मारा फैगोन बा आं खावनानै बेयावनो आं फाननो हागोन ना हाय जोंनि बर' समाजनि गेजेराव बा जों नोंनि न'खरा मा गोहोम गोलैदों बेखौ साननो थाङा नंगौना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां
जोंनि बर' आइजोफोरा मो ओ हाथाय बाजाराव थांनानै साहा दखान बा गला दारि खालामनानै जानो लाजिनायखौ नुयो
औ
खिन्थु दा जुगा एसे सोलायबाय नोंथां बा खायसे खायनैखौ जोङो नुनो मोनो जेनेबा मोजां जेरै बिजनेस खालामनाय बा सोरबाबा मैगं थाइगं फाननानै बिजनेस होनाय
औ
बेफोरबायदि खामानिखौ नुबोबा जोंहा गोसोआ एसे दुगाखांनाय बा जोङो गोजोननाय मोननो नंगौना नङा नों औ बाबु रखायसे खायसे आइजोआ एफा मोजां बेफोरबायदि बिजनेस होनानै जादों ओ रोंदों माने गाव मावनानै जानो जेनेबा जोङो बे सेरेब सावनानै फाननाय बेखौ गौ गुबै थां माबा थांखि गावनि बा बेयो आंनि मेइन बिजनेस होननानै जों सानना लायाबोला बेयो मोजां आरो आंनि थाखाय
औ औ बेनि अनगायैबोथ नंगौ नोंथां थारैनो सैथो
उम
थ गोबां राहायै जों जानो हाबावो बेल नङा
औ खिन्थु जों मेक्सिमाम बेखौनो नुनो मोनो नोंथां नंगौना
नंगौ नंगौ नोंथां थारैनो आंबो बेखौनो बांसिन नुनो मोनो
औ दा जों बेखौ सोलाय जानायखौ लुबैयो ना लुबैया नोंथाङा
औ आं बेखौ सोलायजानायखौ लुबैयो नोंथां मानो होनबा आथिखालाव गोदान जुग बेनिखायनो बेफोरबायदि थाबाय थाबा जोंहा जौगानाय नङा हारिया बेनिखायनो आं स सानो आरोना बेखौ गारनानै एसे मोजां जेनेबा दखान जेनेबा गेलामाल दखान बेफोरखौ होनानै जों जानो हायो आरो ना आरो गोबां रोखोम ! ! ! ! गला दोंबावो बिदि बेफोरखौ होनानै जों जानो हायो जोङो आरो ना नोंथाङा नोंथांनियावबो गोसो सिङाव माबाफोर दों नामा बिखौ बेनि बागै आरो जेनेबा मादि जिउ राहा खुंनानै जानो हाबैयो नों
अ आंनावथ' गोबां दं। ओ नोंथां बेखौ बुंनो गोनां जेरै दा जोंहा बेख बिनि अनगायैबो जेरै जोंनि बर' आइजोफोराथ' जोंना न'आवनो थायो नालाय नोंथां जों आ बेजोंनो जोंहा मा खामनो हायो जेरै जोंङो अमा फिसिनाय नंगौना नाङा नोंथां?
औ औ नंगौ।
बेथ' जेबो खस्थ' खामानि नङा जोंहा जेरै न'आव ओंखाम संबाय बा ओंखाम जाबाय बे ओंखाम आग्लायनाय नंगौना नोंथां? बे ओंखाम मग्लायनायखौ जों ओरैनो गारा ला-लाबासिनो बे अमानो होयोबा बे अमाया देरगोन बा जोंहा बे अमाखो खो फिसिनानै जोङो गिदेर गोलाव खालामनानै जोङो फानोबा जों बेनिफ्राय गोबां रां आरजिनो हायो।
औ हायो नोंथां।
जोङो अमानो जोंहा एसेबां जों दाना नांगौ जाया जेरै जों ओ मिथिंगायाव जोङो बि जेनेबा जोङो ओ बेसेन होनाङा लासेनो जों अमानो जोङो अमाख जों फेदेरनाय जेरै जोंहा थास' मोनो बा जोङो मैगं थाइगं सेवनाय मोनो नंगौना नङा नोंथां? दा बैफोर बेखौ जोङो रुना होनानैबो जों अमाखौ जाहोनानै जों फेदेरनो हायो आरो।
औ औ हायो।
दा जोंहा बेयाव थाइसेबो बेसेन नाङै बे खामानि आरो जेरै जोंहा दा बोरमा दङबा बे आरो साब गासैनि सायबो साबसिन आरो नोंथां। मानो ना नों बोर-बोरमाखौ एसेबां जोथोन लानो नाङा नोङो जे
हेल' नोंथां? हेल'
नोंथां आं खोनागासिनो नोंथांनि बुंनायखौ।
औ नोंथाङा मा बुंदोंमोन?
आं होनदों नोंथां बोरमा फिनायाबो जोंहा मोनसे मोजां आरोना जोबोद मोजां बे बोरमा फिनानै जोङो फालांगि खालामनाया। दा जेरै जोंङो बोरमाखोबा जोङो बारा एसेबां खस्थ' खालामनो नाङा नोंथां। आरो बेयाव जोंहा थाइसेबो बेसे सेन नाङा लासिनो जोङो बोरमाखौ फेदेरनो हायो।
हायो नोंथां औ औ
सिंगायावनो मोनखायो जोङो जेनेबा बेसेन नाङै जोङो हाग्रा नंगौ ना नङा नोंथां
औ औ नंगौ
खौ ओ हैनाल'सो दोनहैनांगौ ओ फोथाराव बे बेखौ नाय एसे बेनोल' आरो बेदावथ' बेसेन होनानै जों बेनो जेबो मुवा बुस्थु जाहोनाङा
औ औ औ मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय जेनेबा हाग्रा बंग्राफोरखौ जानानै थांना खायो थिगानो नोंथाङा थारैनो सैथो बाथ्राखौ बुंदों बेफोरबायदि जोङो बोरमा अमा फिसिनानै जोङो गावबा गावनि जिउखौ खुंनो हायो आरोना नोंथाङा थारैनो मोजां ङै बिजिरना होलांबाय आं जोबोर मोजां मोजां मोनदों जेनेबा बेफोरबायदि जोङो बोरमा फिसिफोरबा जोंहा जेबो खरस गैया आरोना जेनेबा बेखौ जोङो नायनोल'सो नांगौ दोनदाल मोनसे बायबाय बेनि उनाव बेखौ जोङो खुनथि दोना होनबाय हाग्रा बेयावनो जोङो बोरमाखौ फेदेरनो हायो आरोना बेवहाय जेबोथ' खरसा गैखाया आरो नोंथाङा बुंनाय बायदि अमा आरो बेखौ जोङो हाग्रानिफ्राय मोननाय थास' आरो मुदुबु बेफोरखौ हानानै जाहोनो होनो हायो आरो ना
औ नंगौ नोंथां
दां आरोना फैसाया एसेबा रांखावरि आरो आरजिनायनि थाखाय जोबोर मोजां खोथा बुंदों नोंथाङा
औ दा जोंहा जुदि ओ बर' आइजोफोरा जुदि बिजनेस होनो गोसोबा जेनेबा जोंहा थाइसेबो रां नुवालासिनोबो जोङो बिजनेसखौ स्टार्टिं खालामनो हायो नोंथां जेरै बुंनो थाङोब्ला दा जोंहा हाग्रायावनो मैगं थाइं जों गोबां मोनो नंगौना नङा नोंथां जेरै बो थोर लाना बोथोर जेरै जोङो दा जेरै दा
हेल' नोंथां।
हेल' नोंथाङा खोनायाखै।
औ औ खोनाबाय दासो।
औ जेरै नोंथां जोङो जोगोनार गायनानै बेनि फिथाइखौ जों फाननो हायो नङा नोंगौना नंङा नोंथां बे न'आवनो थाइसेबो रां नाङा। नोंथां बेखौ जोङो थ' ओ बेखौ बिजनेस खालामनो थाखाय। आरो जेरै जोङो औ। जे जोंहा बेफोरखौ गायबाय गायनानै आरो जेरै नोङो हाग्रानिफ्राय मोननाय मैगं थाइगंबो गोबां दं नोंथां।
औ दोङो।
आरो जेरै जोंहाथ' गासिबो न' न'फोराव जोंहा थालिर दंफांन थाखायोना नोंथां।
आ औ औ।
बै आथिया थालिर दंफां जोङो जेरै मैखुनफोरखौ फाननानैबो जों बेनिफ्राय रां आरजिनो हायो नोंथां।
औ औ हायो।
बेयावबोथ' खमबाबो मोनसे माबायाव थालिर मोदोमफुलाव जेनेबा नों फनसास एकस' थाखाखौथ' जों मोनखायो गिदिरबा।
औ औ।
बिदि नों जुदि नोंथांनि न'आव जुदि एसे बुरजा थालिर दंफां दङबा नोंथाङा ओ बेखौ ओ मोनब्रै मोनबासो नों बाजाराव खानानै लांनानै फानहैयोबा नोंथाङा बेनिफ्रायबो रां आरजिनो हायो।
औ हायो।
आरो नोंथाङा बुंनाय बायदि मोदोमफुलाथ' जोंनि गासिबोनि न'फोराव जोङो थाब फ्रामो होननानैनो जों बुंजायो नंगौना नोंथां दा जेनेबा जों बेनिफ्राय जोङो बे मोदोमफुल फिथाइखौ जों खानानै जों बाजाराव फानोबा जों खिल'आव जोङो पनसासथाखा बा थ्रिसथाखा फैसा मोनोबा जोंबो बेनिफ्रायबो जों गोबां रां आरजिनायनि उनाव
हायो नोंथां हायो औ।
दा जोङो मावनानै जानो रोङोबा जेबो बुस्थुआनो माने ओरैनो माने थाङा बे मा बेखार थाङा आर ना नोंथां जेनेबा बे बिजनेसखौ मारै स्टाडि खालामनांगौ जों बेखौ गाव रोंनांगौ।
औ औ।
आंनि बुंनो थांनाय थांखिया बेसो बा जोंहा ओ बेसेन नाङैनो गोबां बुस्थुफोर दङ जों बेखौनो फाननानै जोङो जेनेबा जोंनि जिउ खुंनायाव बा जोंनि जिउ राहा लामाखौ जोङो ओ गोरलैयैनो ओ दैदेनलांनो थाक खाय जोंहा बेफोरखौ जोङो बे ओ मावनानै जायोबा मोजां जागोन बा जोंहा गोरलैयै दैदेनलांनो हागोन बेखौ आं सानो आरो नोंथां।
औ औ नोंथां। थिगानो नोंथां बुंनायाबो। ओ थारैनो नों थांजों बेफोरनि बागै सावरायनानै गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनबाय जे सासे सुबुङा माबायदि जिउ राहा दानो हायो बेनि बागै मोजाङै बुंफोरनो हानायानोथ' गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ गोजोन्थों नोंथां।
औ उनाव रायलायफैनो मोनबावगोन होनना आसा
दा जोंहा समाव सहैबाय नोंथां खोनादों?
औ औ खोनादों नोंथां।
औ दे एसेयावनो दोन्थ'नाय जाबाय। होमबा नोंथां
दे दे नोंथां।